औ नोंथां औ खुलुमबाय
ओ नोंथांनो आं फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं दैज्लां बोथोरनि बागै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन
औ सरायजागोन दे
ओ जोंनाथ' दा दैज्लां बोथोर दै ज्लां बोथोराव नोंथां मोननिथिंजाय ओ मा मा आबाद मावो एसे फोरमायनो फोरमाय फोरमायहरनो हागोन ना
औ ओरैनो थ' ओ दैज्लां बोथोर दाथ जाबायानो ए दा खौ दा दैज्लां बोथोर सौफैनाय लोगो लोगो नोंगौ जोंनि गामिखिजायबो जाय जाय बिथांमोननिया जाबाय अ बिथांमोना गायनो थाख खै लाहार फाहार जाबायानो आरो गायबायानो। ओ जा दा दैनिबो एसे आंखाल जासिगोन जायनि जाउनाव सान्दुङाबो दा सान्दै दुंबाय दं। जायनि जाउनाव अखाहायनि जाउनाव दा जाय जाय बिथांमोननिया खोथियाबो जाबाय ओ दा बिथांमोना गायबायानो। ओमफ्राय ओरैनोथ' दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जोङो बयबो मिथिखागौ ओ दैज्लां बोथोराव जोंहा बांसिनानो माइ आबादखौ मावनाय जायो। ओमफ्राय बेबायदिनो माइ आबाद थ' बयबो जों बयबो गामियावनो जोङो माइ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। ओ ओमफ्राय बिनि उनावहाय गोबां गुबुन गुबुन आ बे माइ आबादखौनो जों बहुद गोबां गोबां माइ गायनाय जायो सोरबा रारन्जित सोरबा ओ जोसा सोरबा बेबायदिनो रंगबन्ध' बिदिनो गोबां ओ माइफोरनि नामाबो गुबुन गुबुन थायो। थिग बेबायदिनो जाय जाय बि बिथांमोना मोजां मोनो बे नाम खौ लानानैनो बिथांमोना माइखौ गायनाय जायो ओमफ्राय ओरैनो नोंथांमोननिखि माइ गायनाया सोलिबायना ना सोलिथ'वाखै फ्राय ओरैनो ना नोंसिरनिखिजाय आमथिसुवा बायनायनि उनावसो गायनो मोनो नामा माबाफोर बेबायदि रुल्सफोर बाहायनाय दं नामा नोंथां एसे
औ नोंथां हागोन। दाथ' दैज्लां बोथोर सफैबाय। जोंनाबो ओ दा गायबाय खायफा खायन सुबुं फोर गायबाय माने सोरबा सुबुंफोरा गायाखै ओ बां हालोद आमदिसुवा बायखांनायनि उनाव गायनाय जायो दाथ' दै बे आंखाल जासिगोन सानदुं गोसा
औ
थेवबो खायफा खायफाया जा जा जायनि हायाव दै दं बेसोर गाय बाय हालेवना गायग्रोबाय
औ
औ आरो आमथि सुवानि उनावबो गायनाय जायो जोंनिथिंजाय बेवहाय आसुमाइ रनजि द बंगबुन्दु माइब्रा ओमफ्राय आरो रन्जित बायसमुति बेफोर गायनाय जायो
औ नंगौ
ओ लोगोसेनो आरो जोंनिथिंजाय ओ मैगं थाइगंबो गायनाय जायो दैज्लां बोथोर बोथ थोरावहाय ओ लेस्रा भिन्दि
औ नंगौ।
बेफोरबायदि बायदि
औ नंगौ
थांमोननिथिंबो जे बिदिनो मैगं थाइगं गायनाय जायोना जाया एसे फोरमायहरनो हागोन ना नोंथाङा?
औ औ हागोन नोंथां। जोंनिखिबो गायो नोंगौ गोबां। मानसिफोरानो आबादारिफोरा गायो नोंगौ आङो नुदों आंनि मेगनजोंनो जेराव दैज्लां बोथोरावबो गायो नोंगौ जायनि जाउनाव जोङो भिन्दि गायनाय खौ नुनो मोन्दों। लेस्रा गायनायखौ नुनो मोनदों जिंखा गायनायखौ नुनो मोनदों आरो आरो थाइबें गायनायखौ जोङो नुनो मोनदों।
औ नोंथां।
थिग बेबायदिनो ओ जोङो गायनायजों लोगोसे बाजारफ्रावबो गोबां उम बे न'आव गायनाय आबाद। गोबां बाजारफ्रावबो लाबोनानै गोबां फाननायखौबो जों नुनो मोनदों। ओमफ्राय बेबायदिनो गामियाव ओ दङ जेब्ला गाय जेब्ला गामिनिफ्रायनो बा-बायनानै जायो आरो जोङो गामिनिफ्रायबो जा बायनानै जानाय बेखौ जोङो माने मोजाङैनो मोनजानो मोनदों मानो होनब्ला बेहाय जेबो ओ गाज्रि मुवा मुलिफोर होनाय जायाखै जायनि जाउनाव जों बेखौ मोजाङैनो गोथावै मोन ओ मोन मोननो हादों आरो मोजाङैनो जोङो जानाय समावबो लोंनाय समाव जोङो जेबो ओ जाया लाजासे माने उदै गाज्रि जायाजासे जोङो माने मोजाङैनो मोनदों आरो जानानै ओमफ्राय ओ आंबो नोंथां नोंनाव एसे फोरमायनो नागिरदों। ओ ओरैनो नोंसिनिखि जाय गायनाय समाव ओरैनो नोंसोरनिखै ओ बांसिन हाजिरा गायनाय जायोना ओरै बांसिन थिका लानाय जायो? आरो हाजिराफोरा बेसेबां लायो आरो थिखाफोरखौ गायोब्ला बेसेबां लायो नोंथांमोनना एसे फोरमायहरनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनाथ' बे ओ दा दैज्लां बोथोराव बांसिनानो हाजिरा गायनाय जायो। हाजिरा गायनाय हाजिराखौ खोथिया फुनाय लोगोसेनो आलि दाननाय ट्रेक्टर हालेवनाय बेफोर गासैबो हा जिरायानो ओम टिका खौथ' बुंनो थाङोब्ला थिकाया थिकाखौ बारा लानाय जाया हाजि जिरानि दामा हिनजाव फोरना सारिटिनस आरो हौवा फोरना सारिस' सारिस' ओ बेखौ जों नुनो मोनदों। दा गायबाय थानायानो आ लोगसेनो आरो टिकाखौ बिगासेयाव ओ बिदिनो बार'स' पन्द्रस'फोर बिदियाव लायो बिगासेयाव
औ नंगौ
बिदिनो ओ माइ गायलांनानै हाजिरा मावनानै सोलिलाङो दैज्लां बोथोर समाव बे रांजोंनो ओ माइरं मैगं थाइगं गं बायदि मुवा ओ गाननाय जोमनाय बिदि माइ हाजिरा गायनायनो ओ जोङो ला जायो
औ नंगौ
गासैखौबो बायनाय जायो
औ नंगौ
ओ नोंथांमोननि जायैबो थिका बा हाजिराया ओ बांसिन गायोना थिका बांसिन गायो नोंथाङा फोरमायहरनो हागोन ना?
ओ जोंनिखिथ बांसिनानो औ खोनादों नोंथां ओ जोंनिखिथ बांसिन फ्रायानो ओ जेनेखि तिकाखौ लानाय जायो बांसिन फाय मानसिफोरानो मानो होनोब्ला जोंनि खि जाया हाजिरा होब्लाबो ओ ओंखाम दैनि जगार बानायनाय बा ओ ओरैनो जानाय लोंनाय हेफाजाब फुजा आरो बिनि सायाव सा गोबां जोंनिखिजाय बिदि नेमखान्थिफोर दङ जायनि जाउनाव ओ हाजिरा लायोब्ला हाजिराफोरा एसेबां ग्राब ओ खामानिखौ मावनो थाखाय मोना बिनि थाखायनो जोङो बांसिनानो गामियाव जों गामियाव तिकाखौ बांसिन लानाय जायो ओरैनो ओ जोंनि हिनजावफोरनिया तिनस हौवाफोरनिया सारिस ओमफ्राय ओरैनो तिखा खौ बायोब्ला ओ बिगा बारसहिसाबै लानाय जायो खोनानो मोन्दों एबार बारायदों होननानै नाथाय बियो बेसेबां सैथो आं एसेबां ग्राब मिथिया जेब्ला बिसोरो गायनानै जेब्ला फैसा नाखौ जोङो हरनो मोनो अब्लासो बिनि ओ जा बाहायनाय बा जा लानाय रां बेखौ जोङो अब्लासो मिथिगोन दा एसेबां ग्राब आङो फोथायनाय गैया बेसेबां लागोन बिसोरखौ आं एसेबां मिथिनो मोन ओमफ्राय ओरैनो आंबो नोंथांनावसो सोंहरबावनो नागिरदों ओरैनो नों बिथाङा ओ माइ गायनो हायो ना हाया बा माइ गायफेरदो ना गायफेराखै एसे फोरमायहरबा मोजां जागौमोन
औ हागोन नोंथां आङो माइ गाय फे ओ आं माइ गायनानै जोबोर मोजां मोनो जेराव दुुबब्लि बिदिनो गोबां सुबुं नुनो मोनो जेरै ट्रेक्टर हालेवनाय आलि दाननाय माइ गायनाय खोथिया फुनाय जेबो सुबुंखौनो जों दुब्लियाव नांथाबना थानाय नुनो मोनो दैज्लां बोथोरखौ खमायाव आं माइ गायनानै मानोना लोगोफोर जमा जमा गायनाय जायो आरो रां ओमफाय न'खराव गायबा न'खरनिफोरजोंबो जमा गायफानो मोनो लोगोसे सा दै ओंखारफोर होननाय जायो जोंनो बेखायनो आङो
औ
मोजां मोन माने दुब्लियाव सानदुं गोसा जाबाबो एसे एनै बार फैयो लोगोसे दावसिन दाउलाफोरनि गाबनाय खोना औ मोजां मोनो
औ नंगौ।
हालेवनो आलि दाननोफोर एसे फोरमायहरनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ ओरैनोथ' आं ओ दिनैसिमबो आङो बुंनो थाङोब्ला ब्ला आलि दानफेरनाय जायाखै नंगौ आङो एख' दानफेरनाय जायाखै आलि सालि खिन्थु आङो खोथिया राननाय बा बेबाय इदिनो खासेयाव ओ बेबायदिनो बारियाव ओ जा जाग्रा मुवा रोगानाय दैयानो जा माबा मोनसे जायानो जा साहायानो जा आं गोबां दुब्लियाव गोबां खामानि मावबाय खिन्थु आङो दिनिसिमहालागै आङो आलि दानफेरनाय जायाखै। आरो आं ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो जा माइ गायनो थाखाय बेयाव खोथिया राननाय आं बेखौ ओ रोगाफेरबाय बा राननानै होयो आङो दासिमबो आरो नै दा सफैबाय थानाय दैज्लां बोथावबो आंहा मावनो थाखाय आङो ओ गोसोखौ गासैखौबो आङो सा साखा फारा लाफानानै दङ। जायनि जाउनाव नै आम सुवा बायनाय लोगो लोगो जोंहाबो गायनो लादों जेब्ला आंबो बेहाय मावनो थाखाय आङो दा साखा फारा जानानै दङ आरो। लांदां ओमफ्राय नोंथां ओ ओरैनो नोंथाङा दुब्लिफोराव ओंखाम जानानै माबायदि मोनो नोंथाङा आं एसेखौबो फोरमायनानै हरबा हामगौ।
दुब्लि बारियाव ओंखाम जानानै जोबोर मोजां मोनो जेराव जोङो ओ गासै गासै लोगोफोरजों बा जोंनि जाय गेदेर ओ आनै बाजै आयं आइमोनदो जे नानै जमा जानो। बेनि थाखाय आं जोबोर मोजां मोनो ओ। द नोंथां। जोंना समाबो बारलांनो हमबाय दोनथ नो सै नामा नोंथां।
औ दे होमबा जागोन दे नोंथां।
औ दे गोजोनथों नोंथां।